खोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो।
ए दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
औ दा बर'फोरा बा गोदोनि सुबुंफोरा माबोरै थायोमोन जायोमोन बेखौनो सावरायनोसै नङा होमबा नों थां। औ गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा माबारै थायोमोन होनना बुङोब्ला गोदो ओ बेबायदि न' बां लुनानैबो थानो रोङामोन नङा होमबा माबेबा मोनसे दं दंफांनि दन्दर बा हाजो दन्दर बेफोरावसो थायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा ना? गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोदोनि सुबुं फोराबा दंफांनि बिलाइफोरखौसो गानोमोन नङा होमबा बेबायदिमोन आरो। मानि दानि जेरैबायदि जों गस्ला जि जोम गाननानै थायो। बेफोरबायदि गोदोनि सुबुंफ्रा थानो रोङामोन आरो बेबायदि आरो। आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो गोदोहाय सुबुंफोराव मरै थायोमोन होनना बुङोब्ला ओ बिसोरो हाग्रायाव मैहुर खालामनानै हाग्रानि माखासे फिथाइ सामथाइ बेफोरखौसो जायोमोन आरोना? दा बै जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामना मोननाय जिब जुनारफोरखौहाय बिसोरो जानो थाखाय मा खालामोमोन गोदोहाय अरखौबो माब्रैहाय दिरुनजेनदोंमोन होनबा बिसोर मा अन्थाइजों अन्थाइ मोनसे देजाबलायनानै अरखि ओंखारो नङा होमबा अरजोंङो बेनिफ्रायसो बिसोरो अर खौ दिरुनजेननो रोंदों आरो बेजोंहाय बिसोरो बे जिब जुनारफोरखौहाय ओ हांनानै जानाय बेफोरबायदिसो जायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदि एसे दामाने संनानै जानो रोंनाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव जि जोम बेफोरबायदि गैयामोन थानो थाखाय न' नाथाय लासै लासै लासैनो मानसिफोरा जोंहा मा जाबोगासिनो जाबोबाय जेन'बा अर दिहुननो रोंजेननाय जाबोबाय बेनिफ्राय थानो थाखाय न' बां बेबायदि दि लुनानै थानो रोंजेननाय जाबोदों आरो दा न' लुजेननो थाखाय जोंहा मा गोदोहाय बिदिनो माखासे ओ औवाफोरजोंनो आरो बिदिनो मा औ एन्जुरफोरखौबो औवाजोंनो दुमलाबायनानै नङाबा माखासे बिफांफोर लाइफांफोर थायो नङा होमबा हाग्रा लाइफां बेफोरनि फोरखौ बेफोरनि दालाायफोरखौ दाननानै बेरा दुमनाय बेफोरबायदि लुना थानो रोंबोजेनबाय आरो बेनिफ्राय जोंहा लासै लासै उनावहाय जेब्ला जोंनि ओ माखासे बै गोदोनि सुबुंफोरा मिथिजेनबाय जे प्लास्टिक ओंखारबाय बे प्लास्टिकखौ उखुम होजा होदावनानै थाबोबाय आरो बिनि सिगांथ' गोदोनि सुबुंफोरा मारैबा थुरि हाग्रा खासि हाग्रा बेफोरखौसो उखुमाव बाहायोमोन नङा होमबा बेबायदि आरो उखुमावहाय खोबनो थाखाय बेखौ बाहायोमोन आरो उनावसो जेब्ला प्लास्टिकआ ओंखारो अब्ला प्लास्टिक खौ बाहायबाय बेनि उनाव लासै लासै आरोबाव जोंहा मा जोंहा बिरोंदामिननि जौगानाय बिजों सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानायजों मा ओंखारबाय थिं एलुमिनियाम थिं थिं बेफोर ओंखारनो हमबाय आरो बे थिंफोरखौसो दाना लासै लासै ओ न'फ्रावहाय होग्रा जाबाय आरो उखुमावहाय उखुमाव थिं होयो आमफ्राय खुन्थियाफोराथ' बांसिनानो ओ दंफांखौबो दानो दंफांनि दंफांखौ दाननानै खुन्थिया बानाय आरो औवाफोरखौबो बानायो बेबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो थायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा आमफाय आरो एसे समावहाय जेन'बा बिसोरो मा खालामो ओ सोलोंथाइखौथ' बिसोरो मिथिखायामोन सोलोंथाइनि फारसे सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै बिनि उनावसो लासै लासै जेब्ला एसे बुजिनो हानाय दावगाबोनाय जाबोबाय रोंनाय जाबोबाय अब्ला सोलों खौ एसे साफा सानैया बेबायदिनो लादावग्रा जाबाय आरो माने सोलों थाइखौहाय एसे साफा सानैया गोसो होबाय खायसे गावबागाव गोसो गोसो जानानै खायसे ओ न'खरनि माखासे सुबुंफोरनि बोसोन होनायाव दिथा होनायाव बेबायदि सोलोंथाइखौ लाबोदावना नानै बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो माखासे लेखा गोरा सुबुंफोरा ओंखारजेनबाय आरो दा बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे बै लेखा गोरों सुबुंफोरानो एसे फरायनानै बुजिनानै मोनबाय नङा होमबा माब्रै थानांगौ माब्रै जानांगौ बेफोरखौ एसे एसे बुजिनानै मोनबाय दा बिसोरो एसे समाजखौ फोसाबनो नाजा जोननाय बेबायदि जाबाय आरो दा ला बेबायदिब्लाबो जोंनि बर'फोरा गोदोहाय मा खालामोमोन माखासे दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो जिब जुनार फिसिनाय बेबायदिनि थाखायनो लेथ्रा हारि होननानैबो माने गुबुन हारिफोरजों गादब जायोमोन नासयजायोमोन बेबायदि आरो दा बेबायदि दखान बाजार गलाफ्राव थाङोब्लाबो बेबायदिनो गुबुनफोरजों एकदम नासयजानाय मुगै जानाय खालामोमोन आरो साहा गलाफ्रावबो खायफा साहाखौनो होआ साहा होबाबो खापफोरखौनो जोङो सुनानै गारबोनांनाय जेरायग्रा जायगाफोरखौनो जोङो सुनानै दोनबोनांनाय बेबायदि जायोमोन आरो ओरैबायदि जोंनि हारिया मगै जायोमोन आरो बे जोंहा लेथ्रा जाथि दाउ अमा फिनानै जाग्रा बेनि थाखायनो आरो नाथाय ला आथिख आथिखालाव जा जोंहा बेबायदिनो मोनथिबाय लासै लासै रोंबोबाय माबोरै थानांगौ माबोरै ओ जा-जानांगौ बेफोरखौ लासै लासै मोनबोबाय नङा होमबा दा बेबायदि मोनबो होननानै सोलोंथाइ गोनां जाबोनानै मा थानो सोलोंजेनबाय आरो मा एसे मोजां रोखोमाव थानो सोलोंबाय जेनबाय आरो ओमफ्राय दा नाथाय बे जोंनि ओ हारिया गोदो मुगै जानायमोनब्लाबो आथिखालाव नाथाय जोंहा मा जोंनि हारिया बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय बुहुमावनो जोंहा सि सिनायजानाय बेबायदि जाबाय नङा होमबा दा जोंनि हारिया गोजौ फारसे लासै लासै दावगाबोगासिनो दं आरो जोंनि राव धोरोम हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो जोंहा मा जाबोगासिनो जोंनि हारिखौ लासै लासै सिनायथि होबोगासिनो दं आरो दा गोदोनि बायदि जोंनि हारिया नंलिया मालायनि आथिं सिङाव थानांनाय मालायजों मुगै जानांनाय बेबायदि जोंहा दा नंला आरो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां ओ सुबुंफोरानो दावगाबाय गोबां न'खरफोरानो दिनै साख्रि बाख्रि मोननानै दाव गासिनो दं लासै लासै नङा होमबा बेबायदि जाबोबाय आरो आरोबाव जोंहाथ' बेबायदिनो आबाद मावनानैबो साख्रि मावनानैबो दानि मुगायाव जोंनि बर'फ्राबो गोबां गावनि जिउखौ खांगासिनो दं आरो रावबो ओरैनो बांसिन थानाय खौ जोङो नुनो मोनला नङा होमबा गासिबो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होग्रा जाबाय आरो जाय सोलोंथाइआव एसे दुरबल बिसोरो मा गावनो गाव ओ मेलेम बाहायनानै मासे-माखासे बेफार फालांगियावहाय गावखौहाय बेस्थ'था खालामनानै दोनबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो दा बेनोसैयो गोदोनि सुबुंफोरनि माखासे रायजो जाबोनाया दा नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर सावरायनो सानदों नामा?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि दामग्रा देग्रा फोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों
औ
उम जोंना बर' हारियाहाय बर' सुबुं माहारिया जोंना जोबोर रंजासुलि हारि आरो ओ जेब्लानो जोंहा खाबु मोनो होमब्लानो बर'फ्राहाय रंजानो बाजानो बेबायदिनो मेथाइ खननो दामजुफोर दामनानैहाय ओ रंजानायखौ ओ जोङो नागिरो आरो खाबुखौल' नागिरो बेब बेफोरबायदि रंजानो थाखाय खाबु मोनोब्लानो बिसोरो मोसायो रंजायो बेबायदि आरो बिसोरो बर' हारिफोराहाय जोंना गोबां ओ बेबायदि फोरबोफोरावनो जोंहा रंजायो बाजायो मोसा यो-मुसुरो बेबायदिहाय जोंहा फोरबोफोरखौहाय बारहो हरो आरो गोदो-गोदायनिफ्रायनो। ओ जोंहा बैसागुआथ' बर'फोरनि मोनसे देरसिन ओ फोरबो होननानै जोङो मानिनानै लायो। बे फोरबोआवबो जोङो गोबां दाम-दामग्रा-देग्रा बे फोरबायायदि दामग्र- देग्राफोरखौहाय दामनानै मोसायो आरो ओमफाय जोंहा दामग्रा-देग्राफोरा गासिबो जोंना बर'फोरा गावसोरनो दाननानै लानाय गोदोनि ओंखायनो जोंनिनो हारिनो मोनसे मोनसे ओ बेफोरो ओ जोंनि हारिनिनो मोनसे ओ हारिमु बायदिखा आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफोरो दा बे ओ दामग्रा-देग्राफोरखौहाय जोंहा गोबां मोननो हायो आरो बेफोर दामग्रा देग्राफोरानो जाबाय गाहायै खाम, सिफुं, जथा सेरजा ओ आरो मेरला दंबावो गंगोना, थरखा बेफोरबायदि गोबां दङ आरो जोंहा। सिफुं, ओ गंगोना, सेरजा बेफोरबायदि आरो दा ओ ज'थाया माबायदि दामजु होननानै बुङोब्ला ज'थायाहाय जादों खासनिफ्राय बानायनाय रोखोमसे ओआगजु आरो बियो दामग्रा ओ खाम सि फुं, ज'थाजोंहाय थाल हमफानो थाखाय बेखौहाय मोजाङै मिलायनानै दामफानो थाखाय ओ देंखोखौहाय मिलौहाब मोजांसिन खालामनो थाखाय बे ज'थाखौहाय दामदेरनाय जायो आरो। खासनि खुरै फिसा बायदि रोखोमसे फिसा खुरैखौहाय हमनो थाखाय गेजेराव गब्लं खालायनानैहाय दिरुं लागायनानै आखाइ फारनैजोंहाय ओ मोननै लानानै दामनाय जायो आरो बे जथाखौहाय ओ जाबख्रिं होननानै बुङोब्ला ओ जाबख्रिङा जाहैबाय खासिनि फिसा दाब्लेब्ले दुलुलुर आरो गोबा खावख्लाब दंफांनि दाननाय फारला ससेयावहाय देबथारनानैहाय बानायनाय ओ मोनसे दामग्रा-देग्रा आरो बे दामग्रा-देग्राखौहाय हिनजावफोरनो हिनजावफोराहाय बाहायो आरो हिनजावफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार बे जाब ख्रिङाहाय हिनजावफ्राहाय मा होनो जोंनि आइजोफोरा गुबुन गुबुन दामग्रा-देग्राफोर गैयाब्लाबो जाबख्रिंजोंनो बिसोरो गोसो होसार होसार रंजानो हायो आरो। ओ बिसोरथ' जोंना आइजोफोराथ' बांसिनानो सिफुंखौहाय बां द्राय सुबांनो रों-रोङा। खामफोरखौ दामनो हाया थिखोनानैहाय बे-बेनि थाखाय बिसोरो ओ जाबख्रिं लानानै मोसायो आरो जाबख्रिं मोनोब्लानो बिसो रनो जेबो दामग्राफोरखौहाय नांलाया आरो बेजोंनो बिसोरो गोसो होसार होसार रंजानानै मेथाइ खननानै मोसानो हायो आरो। ओ खाम होननानै बुङोब्ला खामाथ' बर'फोरनि मोनसे आंगोनिफ्राय आंगोसिन मोनसे बे दामजु आरो
औ
बे बे दामजुखोहाय माबोरै बानायो होनबा जोंहा बिगुर थुमनानैहाय आखाइ एबा गनजों बुनानै गोमसारहोनाय ओ बे दामग्रा-देग्राखौहाय जोङो ओ अबन्य बादबो बुंनाय जायो आरो बे बादावहाय ओ गोग्लैयो बेयो खामाहाय खामखौहाय दंफां ससेखौ खुरनानै खंख्ला खालामनानैहाय ओ फारनैबो मोखाङाव बिगुरजों थुमथेनानैहाय आखाइजों बुनानै बेखौ गोमसारहोनाय जायो आरो गोदो गोदाय बर'फोराहाय खामखौ गावबागाव दाननानै लायो मोन ओ जोङो गावसोरनो दाननो रोंखायोमोन बर'फोरा नाथाय आथिखालावहाय ओ बेफोरबायदि बानायनाय माखासे हुदायाहाय जोंना जोबलांनो हमदों जायनि जाउनाव बिसो सोरो ओ बे खामखौहाय ओ गुबुन हारिफोरनोसो बानायनो बेबो बेफोरबायदिनि थाखाय बानायनो हरो बिसोरनिफ्रायसो बायनानै लायो बेबादि ओ खालामनायखौ जोङो दा नुनो मोनो आरो बेनिखायनो गुबुन हारिफ्रा मालाय दा खामफोरखौहाय बानायै बायनायै जों बर' हारिफ्रा बिसोरनिफ्रायसो बायनो हमबाय आरो बेफोरबायदियावनो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौहाय जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो गुबुन हारिफोरजों सेख'नानै लाजानो बारा गोबाव सम थाया आरो जों बेफोरबादियावनो सेख' जायो जों गावसिनि ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो सामलायनानैहाय मो जाङै थियै दोननो रोङैनि जाउनाव जोंना माखासे मुवा बेसादफोराहाय जोंना गोमालांगासिनो आरो दा सिफुं सिफुुंआबो बर'फोरनि मोनसे आंगोथार मोनसे ओ दामजु आरो बेखौहाय बार सुनानै रिंखांहोनाय जायो ओ सिफुंजों लोगोसे गंगोना आरो बायदि मैया फेम्फाफोरखौहाय बारसुनानै रिंखांहोनाय जायो आरो बेखायनो बेबायदि रिंखांहोनाय बार सुनानै रिंखांहोनाय ओ दामजुखौहाय जोङो सुसिर बाहागोनि दामग्रा देग्रा बुंनो हायो आरो ओ सिफुंजोंनो बायदि सुबुं फोथायनाय सरजाबफानानैबो दङ बर'नि सिफुंखौहाय मोननै बाहा गोआव राननो हायो आरो सिफुं गोलाव आरो सिफुं खान्दा
एबा लावखार सिफुं होननानै बुङो सिफुं खान्दाखौहाय लावखारफोरा बांसिन सुनायनि थाखाय गोदो गोदाय मो सौ गुमनाय बायदियावहाय लावखारफोरा सि फुंखौ सुयोमोननो बे ओ सिफुं खान्दाखौहाय बेखायनो बेखौ ओ लावखार सिफुं होननानैबो बुंनाय जायो आरो दोरोमारि फोरबोफोरावबो बे सिफुंखौनो बाहायनाय जायो सिफुं खान्दायाहाय गासै मोनद' गरं थायो ओमफ्राय बे सिफुंखौ गुबैयै ओ लावखारफोरा बाहायो आरो आरो सिफुं गोलावहाय गरंबा गरंबा थायो आरो। ओ गंगोना होननानै बुङोब्ला गंगोनायाबो जादों बर' आइजोफोरनि जोंहा आंगोनि दामग्रा मोनसे आइजें बर' आइजोफोराहाय गंगोना दामै दामै मेथाइ रोजाबै रो थाबाय मे ओ मोसानायहाय गोदो जोबोद नुनो मोनोमोन आरो नाथाय बे गंगोनाखौ जोंनि बर'आ आइजोफोरा दा बांद्राय बाहायनायखौ जोङो नुला बेयो गोमानोसो हमगासिनो जोंना गंगोनायाहाय गुबुन गुबुनफोरखौ बिसोरो बाहायब्लाबो गं